गुड मरनिं
हेलौ।
अ हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां। खोनाबाय दे।
ओ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
गाहाम-हामग्लायखौ जासि थायो
औ नों बिथाङा मा मावबाय दं। दं-दा।
आं दा नोंथां दिउटियाव दंफैयथयो आं दा-आं दा बरथमान दा जिरायना दं थयो नोंथां।
औ नोंथांङा जबफोर मावो नामा।
जब माने आंबो दा मावनाया औ बिदिनो जब मावो।
औ। बिदिब्ला जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गोजानाव दं नङा होमबा नोंथाङा।
औ औ आंबो एसे गोजानाव दंफैयो। दा माने न'खरखौ ए से नागार थनानै फैनाय जाथ'दों।
औ दा नोंथां। ओ नों थानाय जायगायाव माने माबोरै ओरैनो थासारिया नोंथां एसे ओप गुवारै फोरमायहरनो हागोन ना?
थासारियाथ' दा इदिनो माब्लाबा समाव थ' दा बांसिनानो गोबां दा जोंनियाव गरमानो सोलिदों दा मानो होनबा अख खा बांखाबो गैया बहुद खम जादों मानो बार बिफां लाइफांफाबो बुहुद रानस्रां जोबबाय बाला रानस्रावस्राव गरमजों गरम थानो हायाखै मानो होनबा दिनि हरावसो अखाया फाननाय जादो आरो। खुनु सिगां खर' दिनावथ' अखाया एसे सिगां हादोमोन एडभान्सहाय एबार गैया बिराद लेट हादों आरो माने गरमा बांद्राय सोमजिदों आरो दा माने।
ओ बिदिब्ला नोंजों गुबै बाथ्रायाव फैनोसै आङो। ओ दा जों रायलायगोन हा जा ओ लाइमोन लाइमोन बैसोनि बागै जोङो ओ बे मेलखौ सावरायनोसै नोंथां। न औ नों नोंथाङाबो लाइमोन बैसोनि बागै ओ रायलायहरबानो जाबाय। दा जोंनि गुबै रायलायनाय जाहोनानो जाबाय लाइमोन नङा होमबा नोंथां औ। जों दा बे लाइमोन समाव जोङो ओ गासैबो बे लाइमोन समाव जोङो माने फरायनाय ओ गावनि थांखि गावनि आखल गावनि गियान बेफोरखौ ओ दाना लानांगौ नङा होमबा? औ ओ बिदिनो मोजां गियान जां बोसोन ओ मोजां सोलोंथाइ ओ मोजां राव बिफोरखौ जोङो गासैबो सोलोंनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ ओ बिदिनो ओ नोंनि थांख खिसिम सहैनो थाखाय नोंथाङा ओ नोजोर लाखिनांगोन। ओ बिदिनो आरो औ आरो बिदिनो जोङो जेनेबा गावनि मोनफ्रोमबो ओस
माने मावनो लानाय थांखिफोरखौ ओ नोंथाङा नोंनि सायावनो थागोन। नङा होमबा बेफोरथ आरो गुबुननि सायाव थानाय नङा ओ बेखौ मोजां खालामनोब्ला नों गाव गावनो नों पारफेक्ट जाना देखायनांगोन।
औ
जुगावथ आरो खाट्रा जुग नोङा होमबा। सोरबा नोंखौ खो लैनायनि नोजोराव थागोन बेनिफ्राय नोङो जानगाराव थानो रोंनांगोन आरो नोंथाङा बेखौ सि ओ आरो नोंथाङा बेखौ सिनायनो रोंनांगोन दि ओ माया मो जां माया गाज्रि आरो जों माखौ ओ गनायना लानांगोन माखौ गनायना लानाङा बेफोरखौबो नोंथाङा सिनायनो रोंनांगोन नङा होमबा। बिदिनो आरो गाज्रि ओ दानि जुगाव आरो गोबां गाज्रि ओ इन्टारनेट जुग बायदिसिना ओंखारनायनिफ्राय जोङो मबाइल बायदिसिनायाव बां सिन गोसो होनानै थायो। ओ फरायनायनि अन गा जोङो माने बांसिन मबाइल बायदिसिनायाव नायनानै थायो नालाय। जोंहा बेफोर उनाव ओ भबिसत उन दाहा मानो खोख्लैनो हागौ बिनिखायनो जि लाइमोन सम बे समाव जोङो ओ जिखिनि मावनांगौ हाबा गावनि बेफोरखौ जों मावना लानांगोन। मावना लानो हानांगोन। औ नङाब्ला आरो जोंहा ओ बिनि अनगा जुदि लाइमोन समा जुदि बारगलाङोब्ला नोंथाङा ओ बेफोरखौ उनाव मावफिननो हानाया गोब्राब जायो बेखायनो जोङो औ बे समाव लाइमोन समावनो जोङो गासैबो ओ गासैबो बोसोन लानो गोनांखौ जों बे समावनो लानो रोंनांगोन। नङा होमबा नोंथां ओ दानि जुगा थ आरो मा जानाय लोंनाय बायदिसिना दड्राग्स जौ सेरेब बेफोरबायदिजों बांसिन लाइमोनफोरा गफबना थायो।
औ
ओं गफबना थायो बा बेनिफ्राय नोङो जानगाराव थानो रोंनांगोन आरो जेराव मोजां ओ बिबुंथि होनाय जायगा जेराव मोजां लोगो बेफोरबायदिजोंसो नोङो नोंथाङा ओ नोंथांनि नोजोरखौ फकासखौ लाखिनांगोन नङा होमबा दा ओ नोंथांनाव फंनैसो सोंगोन आङो ओ नोंथाङा जेनेबा आं लाइमोन ओ लाइमोन बैसोनि बागै बे मेलखौ सावरायदों नङा होमबा दा बिनि ओ सोलोंथाइनि अनगा आ लाइमोनफोरा आरो माबा आ माबाफोर राहा जेनेबा दङ नामा नोंथां बिनि अनगायै थाइनि अनगायै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो हानाय लाइमोन बैसो समाव बेनि बागै नों थाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आंनो।
अ हागोन नोंथां मानो हबा दानि जुगावथ लोंनाय जानाय। बभट सोलायदों नङा होमबा? दा जुदि दानो जि उन्दै लाइमोन लाइमोन लाइमोन सेंग्रा उन्दै बा उन्दै-उन्दै दा बेफोराव मावना लायाब्ला गाव गावनि जि थां खि लादों टारगेट लादों बेखौ जुदि दानो मावफुंनो हायाब्ला उनाव जुदि गाव गावन फसायनांगोन आरो बे फसायनाय गौ आरो बे बि
औ औ अ नोंथां ओ नोंथाङा खोनादो ना? अ नोंथाङा खोनादो ना?
बेफोरखौ साक्सेस जाहोनो हागोन आरो मालायनि खोथा बाथ फ्रा खोनासंबथ बेफोर माब ब्लाबाबो जाफुंनो हायाना बेनिखायनो गोसो हमथानानै गाव गावखौनो एसे धोरज हमनानै खुदै मावनानै बुंग्रायाथ बुंखायो दानि जुगाव सोरबा जोम
औ उ खोनागोनना नोंथां। अ नोंथां।